औ औ नोंथां।
हथ‌
खोनादों नोंथां खोनादों।
द आं मोनसे आयदा लानानै नोंथांखौसो सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथांनि सम दङब्ला? रायज्लायागोन?
औ सावरायजागोन दे नोंथां दासान्दि आं फ्रियनो दोनथ'यो सावरायजागोन।
माने आं दा। गाननाय ना हमनाय माबोरै ना हमो बा माब माबायदि गोदोनिफ्राय आरो आथिखालाव माबायदि सोलायबोनो हमदों बेनि बागै सावरायनो लााखमोन
नंगौ थिगानो दङ नोंथां सावरायजागोन।
औ। माने गोदो गोदाय ना हमनाय आरो आथिखालनि ना हमनाय गोबां सोलायबोनो हमबाय नालाय बेनि बागै स सावरायनो लादों माने गोदो गोदाय माबायदि ना हमोमोन गोदो आबै आबौमोननि दिनावबाबो जा सेन जेखाय हिनजावफोरा जेखाय खबाइ लानानै ना गुरनो। थाङोमोन नङा होमबा बिलो बिलो मायाव आरो गोबाङानो सारोबोमोन। खिन्थु आथिखालाव गोबां सोलायबोनो हमदों माने आथिखालाव ना हमनायाबो मेसिनारि दाजेमफोरजोंसो माने सारनानै दै सारनानै ना हमनो सोलायबोनाय नुनो मोनो। आरोना गोदोनि दिनाव माने बनाय थिं ज बानायनाय जेरै जों मा होनो थिलि
नंगौ।
धामा ओरैनो बाल्थिं मायबा मायि खालामो अ हामाफोरजों होनोनानै बा गावनो हारसिं सारनानैब्लाबो जों ना हमनायु नुनो मोनबोदोंमोन। नाथाय आथिखालावो हमदों नङा होमबा
नंगौ नंगौ।
आथिखालावथ' बेफोर माबा बेसादखौ बाहायनायानो खमायलांबाय आरो मोनसे समाव गैलाबो जालांनो हागौ। गोमालांनोबो हागौ। बेफोरबायदि बाहायनाया आथिखालावथ' गासैबो मेसिन जोंसो सालायनाय जादों नुनो मोनदों सोरहाबा थाव हारि मेसििन सोरहाबा इलेक्ट्रिकनि मेसिन मोब्लिबारि मेसिनजों दै सारनाय गोबां सोलायबोनाय नुनो मोनदों आरो। नोंथांमोननिखौो माबायदि एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? माबायदि सोलायबोनो हमदों।
नगौ हागोन नोंथां नोंथाङा जि जि आयदानि सायाव आंजों सावरायबाय बियो मोनसे जोबोरैनो माने इन्टारेस्टिं मोनसे आयदा नङा होमबा नोंथां दा नोंथाङा जि आयदाखौ लादो नों दा बे आयदाखौ लानायनि थाखाय नोंथांनि जि आं गिबि गिबियावनो साबायखर बावहरग्रोनाय जाबाय दा ना हमनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर'फोरनि बे मोनसे खामानिनि बाहागो होननानै फ
जेरैहाय- गोदो गोदाय जोंनि मानसिफोरा माने गोबां आदब खायदा जों नाखौ हमोमोन। आरो दानि आथिखालनि दिनाव जोङो गोबां आदब खायदाजों जों नाखौ हमनो थाङो जेरैहाय गोदो गोदायनि होननानै बुङोब्ला जोङो गोदो गोदाय जोङो माने जेखाइ खबाय लानानै दुब्लि फोथाराव जोङो ना गुरोमोन बेबायदिनो फल' बायदिसिनाफोरजोंबो जों हौवा मानसिफोरा ना हमोमोन आरो जुदि दैज्लां दिनफोराव जोंनि दुब्लि फोथारफोराव जुदि अखा बांखा हानानै दैबाना जायोब्ला जों बैफोराव मा सेन सायोमोन आ आरो जोङो खखा सायोमोन बेबायदिनो खाखि सायोमोन बेबायदिनो हाखरनि खना खनला दै रानलाङोब्ला जों बेखौ माने सिलिफोरजों धामाफोरजों सारनानै जोङो नाखौ हमनाय जायोमोन थिक नोंथाङा फोरमायलांनाय बायदिनो गोदोनि दिनाव जोंनि ओनसोलाव गोबां बेबायदिनो दैज्लां बोथोरावसो जोंहा गोबां दैबाना जायो नालाय दैज्लां बोथोराव जोंहा मा जायो गोबां बिबांनि नाफोरा ओंखारोमोन ओंखार गोदो औ-औ-औ नंगौ नंगौ जेब्लानोखि दै बाना जानानै ज जोंनि फख्रिफोरा लोमसावलांगोन बिलोफोरा लोमसावलांगोन बेबायदिनो दैमाफोरा दै बाहाना जानानै जेखेबो बोहैग्लायलांगोन अबोला मा जायोमोन नाफोरा आलाय सिलाय जायोमोन आरो खना खनला एरसो बायनो हमोमोन बै समाव जोंनि गामि ओनसोलनि आइजोफोराबो दुब्लि फोथारफोराव माने जेखाइ खबाइ लानानै सान्दुं अखा नेवसिनानै माने ना गुरनायफोरखौबो जोङो नुनो मोनोमोन
उम
बेबायदिनो जोङो गोदोनि दिनाव गोबां माने बेबायदि बिदिनो नाखौ हमनानै जायोमोन आरो जोङो बेबायदिनो गोबां बिबांनि ना मोनोमोन जायनि जाहोनाव जोंनि न' न'खरफोराव दैबाना जायोब्ला जोंहा ना गुरनाय ना सेनाव नांनाय ना खखायाव नांनाय ना आस्रा जेजों सारनाय ना बेबायदिनो जोङो गोबां नाफोरखौ दोनख'नो हायैनि जाहोनाव जों मा खालामोमोन बेैफोर नाखौ जोङो नाफामबो खालामना दोननाय खौ जों नुनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां नाथाय नाथाय आथिखालनि समाव जों बेखिनि फंसे बाथ्राखौबो आं मख'थारनांगोन मख'आब्ला जानाय नङा आथि खालनि समाव जोङो ओरैबायसा नुयो जोंनि खायसे माने अगियानि सुबुंफोरा मा खालामदोंसै बेबायदि जोंनि दैमा दैसानि नाफोरखौ बिस लुनानै माने खेबसेयैनो गोबां नाफोरखौ गावसोरनि मुलाम्फानि थाखाय बुथारनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय दैमाफोराव दंग'फोराव बिस लुनानै बिथांमोना मा खालामो गासैबो नाफोरखौनो बुथारनानै खेबसेयैनो हमनानै माने बेफोर नाफोरखौ फाननो लांनायखौ जों नुनो मोनो बेनि जाहोनाव बेनि जाहोनाव दिनैनि आथिखालनि समफोराव गोबां बिबांनि नाफोरा खमायलांदों आरो बेनि अनगायैबो आथिखालनि समाव इलेक्ट्रनिक आगजु जेरैहाय इलेकट्रनिक जों माने सट होनानै नाफोरखौ बुथारनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय बेबायदि सर्ट होयोब्लाबो माने गोबां माने उन्दै गेदेर फिसाफोरा खेबसेयैनो नानि सथ जानानै थैलांजोबो आरो बैफोर बैफोर नाखौ जोङो फाननानै मा खालामनो हमो गावनि मुलाम्फानि थाखाय जों फाननो लाङो नाथाय बैबायदि सट होनायनि जाहोनाव बा दैमा गाथोनाव बिस लुनायनि जाहोनाव माने जोंनि आथिखालनि समफोराव माने नानि बिबाङा गोबां खमायलांनायखौ जों नुनो मोनो
ओम नोंगौ।
बेराफारसेथिं बेराफारसेथिं दैज्लां समावबो जोंनि ओनसोलाव ओनसोलफोराव गोबां दिनैनि दिनफोराव मिथिंगायारि सम्पद जेरैहाय दंफां लाइफां हाग्रा बंग्राफोरा जोबस्रांलांनायनि जाहोनाव दिनैनि समावबो दैज्लां बोथोरफोराव जों माने गोबां बिबांनि अखा हानायखौ जों नुनो मोनलिया। दिनैनि समाव दैबाना जानायखौ जों गोबां बिबांनि नुनो मोनलिया दिनैनि समाव फुख्रिफोरा लोमसावनानै ना फोरा माने आलाय सिलाय जानायफोरखौ जों नुनि मोनलिया जाहोनाव माने जोंनि फुख्रिफोरा रानलांनायनि जाहोनाव जोंनि फुख्रिफोराव जि फोरानोखि माने नाफोर दङमोन बैफोर नाया बायदिसिना दाउ फोर जों जाजानानै एबा दैया रानलांनायनि जाहोनाव बैफोर नाया मानि थैलां जोबनायनि जाहोनावबो नानि बिबाङा खमायलांनायखौ जों नुनो मोनो।
औ नोंगौ।
आरो गोदोनि गोदोनि दिनाव जोङो माने बेबायदि ना हमनो थाङोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि ना मोनोमबो नालाय जोङो ना फिसाफोरखौ माने लानाय जायामोन जेब्लानोखि जों ना गुरनायाव जेखाइायाव जोंहा ना फिसा फैयो अब्ला जों ना फिसाखौ माने देरथों होननानै दैयाव एंगार हरफिननाय जायोमोन आरो गिदिर गिदिर नाखौल' जों लायोमोन। नाथाय आथिखालनि समाव जोङो जेखाइायाव जोङो फिसायानो जा गदोरानो जा जेसेबांखिनि माने ना फैयो अब्ला बेफोर नाखौ जों गासैखौबो लाजोबो जाहोना बेनो जोंना आथिखालनि समाव सिगांनि बायदि माने गोबां रोखोमनि नाखौ जों मोननो थांलिया। बेनिखायनो जोङो गासैबो नाखौनो लायो आरो मोनसे मख'नो गोनां बाथ्राया बेनो आथिखालनि दिनफोराव जोंनि दैज्लां बोथोर सफैहां सफैहां जेला नाफोरा बिदै जागोन अब्ला बैफोर बिदै गोनां नाफोरखौ जोंनि जोंनि फालांगिनि थाखाय जोंनि बेबायदि ना सारग्रा बायदिसिना फालांगिरिफोरा एबा ना सारग्रा जाय बिथांमोना बिसोर माने बिदै गोनां ना खौबो माने एंगारनानै होनाय जाया बेनिखायनो जाय जाय मासे बिमानाया जुदि बिदै ओंगारनो मोना अब्ला जोंनि नाया माबायदियै बारायनो नङा होमबानो बेबायदियैबो माने बेबायदियैबो अ खमाय बे बे बेबायदियबो जोंनि नाफोरखौ खमायलांनायखौ जों नुनो मोनदों बेखायनो आथिखालनि समफोराव मा खालामो जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि नाफोरा खमायलांबाय नालाय माने गवानिफ्राय बा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जोंनि भारत हादरनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जेरैहाय राजस्थाननि गवानिफ्राय बेबायदिनो गिदिर गिदिर बिलोनिफ्राय मा खालामनायखौ जों नुनो मोनो माने आइसआव‌ आइसआव नाखौ हमनानै जोंनिसिम बा ट्रेनजों दैथायहरनायखौ जों नुनो मोनो। जाहोनाव बैफोर नाया जाहोनाव बैफोर नाया माने बे बर' सिङावनो माने जोंनिसिम सफैनायालासिम नैजिबा सान थामजि सान बा नैजि सानहालागै माने बैफोर नाखौ सफैनाया लासे सम नांगौ आरो बैफोर नाखौ बैफोर नाया बरफनि गेजेराव थानायलाय बेफोर नाया सेवाब्लाबो बैफोर नानिफ्राय हयथ' बैफोर नाखौ जों जायोब्ला जोंनि देहा सोलेराव बायदिसिना बिज एबा बेराम आजार सोमजिनो हागौ दिनै जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोम रोखोमनि ना मोनैनि जाहोनावनो जोङो हाथाय बोसोराव बैफोरबायदि सालानि नाखौनो बायनानै जानो गोनां जादों। आरो जोंनि ओनसोल ओनसोलनि बायदिसिना ना हमनाय नुयोब्लाबो जोङो बैफोर नाखौ जेनेबा मागुर, सिंगि, खावै, सें, गोरि, फिथिख्रि बोथिया ना बायदिसिना नाफोरखौ जुदि जोङो बायोब्लाबो बे हाथाय बा जारफोराव मोनोब्लाबो जों बेफोरखौ माने गोबां माने बिबांनि रां होननानै जेनेबा जोङो गोबां बिबांनि रां होनानै बेफोरखौ बायना जानो गोनां जादों। आरो जाय बिथांमोना बे बेफोर नाखौ जोंनि लकेल नाखौ गोबां बिबांनि रां होनानै बायना जानो हायाखै बैफोरबायदि सुबुंफोरानो माने सालानि नाखौ जोंहा एसे खमावनो मोनो बेखायनोबो सालानि नाखौ जानो बायनानै जादों आरो बैफोर सालानि नाखौ जानायनि जाहोनावनो दिनै जोंनि आथिखालनि सुबुंफोरनि देहा सोलेराव बायदिसिना बेमार आजार सोमजिनायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
दा आं जोबनायाव आं नोंथांसिम आरोबाव खेबसे नोंथांजों नोंथांखौ बिबुंथि लाखिनो होबावनो नागिरदों जे नों बिथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदि ना हमनाय जायगा जेरैहाय फुख्रि दंग' दैमा बेफोरबायदि दङ नामा जाय ओनसोलाव दिनैनि समावबो माने जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा बेबायदि नाखौ हमनानै माने जोङो बाजारफोराव फाननो लांनाय एबा न'खरावनो संनानै जानाय बिदि नुनो मोनो नोंथाङा बिनि सायाव आंनो इसे फोरमाय होन नामा?
गोबां नुयो दाबो आथिखालावबो बेफोरबायदि गोदोनि बायदिनो सोलिनानै दं आरो गामि ग खायफा खायफा गामिफोरावथ' बेफोरबायदि गोदोनि नेमखान्थियानो दङ सोलिगासिनो दङ दा जोंनि गामि ओनसोलाव नायोब्लाबो खायफा न'खराव खायफा गुबुन गुबुन जायो ना थाय गोबाङानो गामि लानानै गामि गोबां न'खराव माने गोदोनि नेमखान्थि बायदि सोलिगासिनो दङ। गोदो जेरै ना ओ जेखाइ खबाइजों जोङो गुरनानै जायोमोन बा गुरै गुरनो थाङोमोन बेफोरबायदिनो आथिखालावबो दाबो सोलिगा दंग' दंला जेरै जो थेबनानै दोननाय दंग' फिसा जिरि जिरि बोहैलांनाय ओरैनो फिसायै जाव थेबनानै दोननाय दंग'फोरनि सायावबो माने दंग'फोरबो दं बेफोरावबो एसे दैबानाफोर जायोब्ला जेरै दैबानायाथ' आथिखालावबो जायो नालाय खमायदों खमायनाया गोदोनिफ्रायाय गोबां खमायनो हमबाय नाथाय थेवबो दै दैबानाया जायो दैलां दैबानाया जाखागोनानो बे समावबो नाया खमैब्लाबो माने हाबफैयो आरोखि गोबां फैयो गोबां फै जायाबाबो एसे एनैबाबो बेफोरखौनो माने सारना जानाय बा दैफोरखौ जोङो सिलि ख सिलि धामाफोरजों दैखौ सारनानै नाजानाय नुनो मोनगासिनो दं आरो हाखार फुख्रिफोरावबो गोबां रोखोमनि ना हगारनानै दोननाय नुनो मोनदों आरो खायफा नाफोरा आरो गोबां ओ रासायनारि बेसाद बा इउरिया हासारफोरजोंबो बानायनाय नुनो मोनदों नाथाय गामि ओनसोलावथ' बेफोरबायदिया गोबाव गोबां खम सोलियो नालाय बेनिखायनो नोङो माने हाग्रानि नाखौनो मोनजायो बांसिनानो माने दंग' दंलाफोराव हा नायानो फैयो बा एसां गैद्रायै जानानै थाङाखै गोमादों गोमानाय खायफा नाफोरखौ जों नुनो मोन गैया गोमालांनो हमदों जायना बुंनो थाङोब्ला बारलिना बुङोब्ला बारलिनायाबो बुहुद खमायलांबाय गोदोनि बिदि गैलिया गैलिया आरो दा सोरबा सोरबाथ' गोदान ओ इयुन जोलैनिफोराथ' बारलिना होनबा सिनायनाय नोङा मान
सिनायनाय नङा नंगौ नंगौ
हमबायानो जेराव जोंनो नुनो मोननो नागिरला आरो इयुन जोलैयावबा मा जाहैबावगोन
मा मा जायोबावगोन नंगौ नंगौ नंगौ
गोदोनिफ्राय माने जि नुबोदों गोबां सोलायबो हमदों आरो ना नोंथां
नोंग' दा नोंथाङा नोर ओ नो नो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जे नान्दोरबानि होननाय लोगो लोगो आं गोस सो आव फैदों नान्दार जोङो आगोलनि दिनाव गोबां मोनोमोन होननानै जोंनि आइ बाबाोना आबै आबौमोना बुङोमोन नाथाय दिनैनि समाव आङो जुदि बुंनो थाङोब्ला। बे नान्दर बामिखौ आङो माने ओ बेबायदि दिनैसिमबो आङो नुनो मोनाखै आरो। आं नोंथांनि सिगाङाव दा खोथाखौ बुंबाय आंनो दिनैसिमबो आङो जेनेबा आङो थामजिबा बोसोर जाबाय नाथाय दिनैसिमबो आं माने बे नांन्द'रबामि खौनो दिनैसिमबो नुनो मोनाखै नोंथां
ओम
नोंथांमोननि ओनसोलाव नादोरबानिफोर मोनो नामा नोंथां?
अ मोनसे समाव आं नुदोंमोन नोंथां माने मोनदोंमोन माने गोबां खम आर' मा जों बोरै फेसननाय बेखौ मिथिया दैज्लांनि समाव ओ जोंहानि फुख्रि फुख्रियावनो फैना दंमोन हाग्रानि फुख्रि ओरैनो जावना जावथेबनानै दोननायाव नुदोंमोन माने मनाय जादोंमोन आं मोजाङै गैथ'ला जायखिजाया खेबसे नुदों आरो बेखायनो आंबो बि गोसोआव फैखांदों आरो बिनि थाखायनो गोमालांनो हमबाय नालाय बेफोर नायाबो
नंगौ नंगौ थारैनो।
गोबां नायानो खमायलांनो हमदों ना सिंग्रा ना बुङोब्लाबो बुहुत खमायलांनो हमदों आथिखाल एबार बोसोरावथ'